औ खोनादों नोंथां।
ओ आतसा नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
आंथ' दा ओरैनो दं आरोना नोंथां।
आदसा नोंथाङा ओरैनो दब्ला आं नोंथांनिफ्राय मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो आं
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आं जागोन फंबाय टफिगा बेनो जे जोङो दानि जुगाव हान्था मेलाखौ माबायदि जोंनि थाखाय मोजां खामानि लाबोनानै लानानै फैदों बेफोरनि सायाव हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ आं फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथां
जोङो मा होनो बिदिनो जोङो हान्था मेलानि राहाफोरखौ होननो थाङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो ओ गोबां मा होनो बिदिनो गोबां मोजां मोजां मा होनो बिदिनो ओ जोंहा दानि जुगाव हान्था मेलाया बिदिनो गोबां मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावानानै फैदों। आरो बिदिनो फ्राय जोंहा नायनो थांबावब्ला हान्था मेलाया राया दानि जुगाव बिदिनो गोबां गोरलै जानानै फैदों। ओ बिदिनो जों गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिदिनो गोबां नुनो मोनोमोन। दा जोंहा बिदिनो अबबाफोर हान्थिनोब्लाबो बिदिनो गोबाव सम नांगौमोन। आरोना दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां आ हान्था मेलानि राहाया गोरलै जानानै फैदों। आ जोंहा बिदिनो आथिखालनि जुगाव बिदिनो सोरबाफोर अबावबाफोर थांनोब्लाबो बा सोरबाफोर बेरायहैनोब्लाबो जोङो बिदिनो आयथिंफोरजों थाङालासिनो जोंनि दानि जुगाव गारि मथरफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि दिनावहाय बिदिनो सुबुंफोरा ओ लेखाफोर फरायै सुबुंफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो जोङो दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ सोलोंथाइ लानानै गोबां माल बुस्थु दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो जोङो बिदिनो नुबाय थाबावगोन। जोंहा बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर ओंखारनायखौ जोङो नुबायानो थाबावगोन मानोना जोङो सोलोंथाइनि बिबाङाव जोंहा बिदिनो गोबां बांबोनो हमबाय आरो जोंहा बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेराव दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां ओ गोरों गोरा सुबुंफोर खौ नुनो मोनबाय जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो हान्था मेला राहाफोरा बिदिनो गोबां गोरलै जानायखौ जों नुनो मोनबाय। बिदिनो दानि सुबुंफोरा बिदिनो फ्राय जोङो बिदिनो थाबायनानै हान्थि नायखौ जोङो नुनो मोनला जायनि थाखाय जोंहा मानो मा होनोब्ला मा होनो मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो सोलों थाइ लानानै जोंहा बिदिनो जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय‌। जांनि जा-जाहाथे मा होनो जोंहा बिदिनो गोबां गारि मथर खौ बा उरां जाहासफोरखौ बा बिदिनो मा होनो नावफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय। नि जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो हान्थिनायफोराव बा आ मा होनो हान्थामेलानि राहाफोराव गोबां गोरलै जानानै फैबाय आरोना नोंथां ओ जोङो बिदिनो होननो थांबावब्ला जोंहा बिदिनो गोबां दानि जुगावहाय गोबां इदिनो गिदिर गिदिर गारिफोरखौ जों नुनो मोनबाय जांनि जाहाथे बैफोर गारिफोरा जोंखौहाय थाबैनो सहैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जायनि थाखाय जोंनि थाखायनो गोबां मोजां आरो ना नोंथां बैफोर ओ गारि मथरफोरा मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो बबाफोर गोजान लामा थांनोब्लाबो बा बबेबाफोर गोजान लामायाव हान्थिनोब्लाबो जोंहा मा होनो गारि मटर फोरखौ जोङो मोनखाबाय नालाय नोंथां मा होनो उम बैफोराव जोङो थाबनो सहैना जों नुनो मोनसै आरो ना बिदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां आरो जोङो मा होनबाव मा मा ओ इदिनो हान्थिनाय ओ मा होनो हान्थामेलानि राहायाव जोंहा मानो गोरलै जानानै फैदों होनोब्ला जोंहा दानि जुगाव जोंनि लामाफोरखौनो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां आजि दानि जुगाव फाखा लामाफोरखौ जोङो नुनो मोनसै। जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो साइकेलफोरजोंब्लाबो बिदिनो दसे समाव बबेबाफोर थांनोब्लाबो जोंहा नो गोबाव सम नांगौ सम नांगौ जाला जोङो दानि जुगाव जोङो साइकेलखौ नुनो मोनो। आरो जों गोदोनि दि साइकेलखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय गोदोनि दिनाव मानो ओ साइकेला बिदिनोफोर ससे लामा हान्थिनायावबा बो थाबनो सहैयामोन होनोब्ला जोंना लामाफोरा मोजां नङामोन जायनि थाखाय जों हान्था मेलानि राहाफोराव गोबां गोहोम गोग्लैयोमोन। गोदो ओ गोदो जोब्बाय नाथाय जोङो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां ओ आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां गोरलै जानानै फैदों होनोब्ला जोंहा बिदिनो नायनो थांबावो ओ नुनो मोनबावो जोंहा बिदिनो गोबां सुबुंफोरा ओ दानि जुगावहायो लामाफोर मोजांखायनो जोङो बिदिनो ससे थांब्लाबा साइकेलफोरजों थांनायखौ जोङो नुनो मोनो जाहा थे जोंनि बैफोर थांनाय समावहाय बिदिनो दिडिस्टार्ब जाया। आरो जोंहा बिदिनो लामाफ्राबो प्लेन जाजोबखाबाय जायनि थाखाय जोंहा बे बेफोर लामाफोराव बिदिनो दा बबेबाफोर दाबसे जायगायाव हान्थिनोब्लाबो जोंहा बिदिनो थाब सहैनायखौ जों नुनो मोनसै जा-जायनि थाखाय जोंनि हान्था मेलानि राहा हायावहाय दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां गोरलै जानानै फैदों। बा बिदिनो गोबां मा होन्दों सहाय होनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जों आथिखाल जुगाव बिदिनो गोबां गारि मथर ओंखारबाय ओ गारि मथटर ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंहा बिदिनो हान्था मेलानि राया खम जाबाय। मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर गारिफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय आरो बिदिनो गिदिर गिदिर उरांफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय। आरो जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर मा होनो नाव जाहाजफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय जायनि थाखाय बैफोराव थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जानाय जानाय समावहायो जाहाथे हेंसा हेंसि जाया बेनि थाखाय जोंहा बिदिनो ओ मा होनो जोंहा लामाफोरावबो बिदिनो
ओ गुबुन गुबुन आरो बिदिनो प्लेन प्लेन बा ओ लामाफोरखौ जोङो दानि जुगावहाय खावनै जानाय बा बिदिनो टु लाइन बा फर लाइन जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय जायनि थाखाय बैफोरनि मा होनो बैफोरनि बैफोर साइदनिफ्राय फैनाय जे गारिफोर बेफोरो ओरै साइदआव फैबाय। आरो ओरैनिफ्राय थांनाय गारिफोरा ओरै साइदआव फैबाय जायनि थाखाय जोंहा गारि मटरफोरा थांलाय फैलायावहायो जेबो उसुबिदा जाया बैफोरनि थाखायबो जोंहा बिदिनो हान्था मेलानि राहाफोरा गोबां ओ गोरलै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो जोङो बिदिनो नुबाय थाबा थाबाय जोङो बिदिनो गोबां नुबा नुबाव थाबाय बिदिनो नुबाय थाबावगोनानो। मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां आवगायबोबाय। जायनि थाखाय जोंहा बेफोरबायदि लामाफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनसै। दा जोङो बिदिनो दानि जुगाव गारि मथर उम गोदो हाय फ्रायबेट स्खुल बिदिनो सुबुंफोरा मा होनो गारि मथर गैयैनि जाउनावनो बिदिनो हान्थिनायमोन। आरो गोदोहाय मा होनो बिदिनो गोबां ओ गोजान बेसेबा गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो बिदिनो गोबाव सम नांगौ जायोमोन। मानो होनोब्ला बै समावहाय बिदिनो गारि मथर गैयिनि जाउनाव बा लामाफोर मोजां गैयैनि जाउनाव बेफोरनि थाखायबो गोबां ओ एक्सारसाइस जायोमोन मानोना गोदोहायो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा लामा लामाफोरखौ जोङो बिदिनो नुनो मोननाय जाखायामोन। जायनि थाखाय बेफोरो बैसोरो बिदिनो हाग्राफोरनि गेजेराव दानस्रां दानस्रिं खालामनानै हाग्राफोरखौ बेफोरजोंसो बिदिनो हान्थिलाय हान्थिनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि थाखाय बिसोर मा होनो बिदिनो गोबां ओ हान्था मेलानि थाखाय गोबां लोरबांमोन आरोना नोंथां बा बिदिनो गोबां जेंना जेंसिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोंहाथ' बिदिनो दानि जुगाव जोङो बिदिनो लामाफोरखौबो जोङो मोनखाबायानो। बा गारि मथरखौ जोङो नुनो मोनखाबायानो आरो मा होनोबावो जोंहा बिदिनो गोबां उरां जाहाजफोरखौ जोङो नुनो मोनखाबायानो जायनि थाखाय उरां ज फोरावथ' जोङो बिदिनो लामाफोरनि बायदि नङा बेनाथ' उरां जाहाजफोरनाथ' माने डायरेक्ट गोजौजोंनो अख्रां गोजौजोंनो खारनाय जायो नालाय बेफोरावहाय बबो। ट्रेफिकफोरबो जाया बा हेंथा हेंसिफोराबो जाया नाथाय जोंहा लामाफोराव बिदिनो हेंथा हेंसि एसे एनैखौ जोङो जानाय नुनो मोनो नाथाय बैफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मानोना बेफोरजोंबो जोंहा बिदिनो थांलाय फैलायावहाय दिडिस्टार्ब जाय नोंथाङा दा ससे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
आग न द
औ
नोंथाङाथ' फ्राय ज खफोर बहुम मानजोब खायबायाय ना आ दा नोंथांजोंब्लाबो ससे फोरमायना होबावनोसै नोंथां मा होनो आ जोंहा बिदिनो लामाफ्राबो जोंहा दानि जुगावहाय मोजां जाबाय जों जे जोंनि लामाफोरखौ हाखर हुरला हाखर हारलाफोरखौबा अनसनाय लामाफोरखौ जेनबा हाग्रा लामाफोरखौ जोङो नुनो मोनला मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां हान्था मेलानि ज बिदिनो गोबां जौगानायनि जाहोनाव जोंहा बिदिनो लामा फोरखौ जोङो दानि जुगाव गोबां नुनो मोनखाबाय आरो जे सिलल लामाफोर बा अन्थाइ गैयि लामाफोरखौ जोङो नुनो मोनखाबायानो आरो जोंहा बेफोरबायदि लामाफोरजों जोंहा इदि हान्थिनायफ्राव गोबां हायो मा होनो गोबां सहाय मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा बिदिनो गोदोहायथ' बिदिनो जोंहा नायनो थांबोब्ला गारि मथर गैयैनि जाहोनाव बिसोरो मा होनो गराइ गारुफोर बा बिदिनो मा होनबावो मा होनो मै समयसानि गारफोर बेफोरबायदिखौस जोङो नुनो मोनोमोन जायनि थाखाय बिसोरहाय मा होनबावो गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो बिसोरो मा होनो गोबाव सम नांगौमोन आरो ना थां आरो जोङो बिदिनो नायनो थाङ्ला दानि जुगाव बिदिनो गोबां मा होनो
अ
बि थाब थाब सौनायखौ जोंङो नुनो मोनसै आरोबा गोदो जाव जो बिदिनो थाब थाब सैनाय जोों नुनो मोनामोन म जायनि जाहोनावनो बिदिनो हान्थिनो फोराव गोबां दिडिस्टार्ब जायोमोन आरो जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां सहाय जानायनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना जोंहा गारि मथर बा बाइकफोरखौ जोो दानि जुाव बयनिबो न'खराव जोङो नुनो मोनसै आरो जोंो बिदिनो हानथिनायफ्राबो दिडिस्टार्ब जायासै दिडिस्टार्ब जाया बिदिनोथथाय गदनिथि नाव जों बिदिनो बेलागारि फोरखबो सोरनावबा गंसे आरो बै न'खरसेयाव गंसे। जोङो नुनो मोनोमोन। आरो जों आथिखालनि जुगावहाय बिदिनो गोबां सासेनि न'खराव बाइक बा गारि बा सोरनिबा न'खराव बिदिनो उलुफेन उल औ बिरहाज आमफ्राय सोरनिबा न'आवहाय बिदिनो गोबां ओ सोरबा बायनानै दोनखा बिदिनो नावफोर बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनखासै। बेफोरनि जाहोनाव जोंहा थाब थाब सैनायखौ जोङो नुनो मोनसै। आदसा नों दसे सम दा रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय, दे बिदिब्ला नोंथां।